हेल' हेलौ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना
औ‌ खोनादों अ ओ उम नोंथांनियाव मोनसे सोंग्रोसै आं माने आं सोंग्रोनोसै आरो ना नों
औ दे जागोन
हेल' ओ नोंथाङाथ' ओरैनो दा मा खालामनादों
ओरैनो दङ आङो दासान्दि ओरैनो दं
टपिक आयदानि सोंसै ओ जोंथ' ओ जेनेबा न'खराव खायफा खायफा माने मोसौ फियो नङा होमबा
औ औ
ओ जेनेबा मोसौआथ' गाइखेर होयो ओमफ्राय बे जेनेबा गाइखेरनि मा मा उम बेसाद जेनेबा जाग्रा मेथाइ बानायनो हायो खोन्थानो हागोन नामा
औ आंनि औ आंनि मिथिनाय मिथिनाय बागैथ' जेनेबा जों गाइखेरनिफ्राय जोङो गाइखेर दाखाबो मोनो बिदिनो ओ दय होनो जायखौ जोङो बयबो मोजां मोनखायो ओमफ्राय बिदिनो गाइखेरनिफ्राय जोङो दाखा दाखानिखौनो दाखाखौनो जोङो बे कालाकान काला गान होनोना बेखौ जोङो जानो मोनजायो आरो बेखौ नोंथाङाबो जाफेरबाय नामा कालाकानखौ
ओ माबा होनो नामा नोंथां मा होनो कालागान माने ओ आं गोसोआवनो
बे बे अ बे गुफुर गुफुर गाइखेर दाखानि बानायोना बेखौ मिथाय बायदि नोंथाङा मोनजा औ
अ माबा जोंथ गोबां रोखोमनि मेथाइ बानो होनो हायो गलाफोर गला बानो होनो हायो बियो जेरै
औ
औ लालमहन
ओ बानायनो हायो बिनि हाय मलाय मलायखौ मिथिगौ ना नोङो
मलाय औ औ मिथिगौ आरो खिर बानायनो हायो
ओ
औ खिरफोरबो बानायनो हायो आरो ओम
पनिर बानायनो हायो
औ फनिर
इनिफ्राय इ माबि जेनेबा जाग्रा मेथाइफोर बानायो आरो ना गोदान गोदान जेनेबा
औ औ
ओ
नोंगौ
नामखौबो बारा मिथिजोबा थेवबो मिथिनायखिनिखौ बाङाइ बुंबाय आरो
औ औ
आरो लोगोसे जेनेबा दखानावथ' गोबां रोखोमनि मेथाइ मोनो जेनेबा खजा मेथाइखौथ' मि थियो जानांगो ना नोंथां नोङो
औ मिन्थिगौ औ
जेनेबा माजों बानायो मिथिगोन खोन्थानो हागोन नामा
खजाखौथ' जोङो बिदिनो आटाजोंबो बानायनो हायो नोंथां बेखौ ओमफ्राय बिदिनो आटा ओमफ्राय सिनि होनाय जायो एक्जेक्टलि आंथ' जेनेबा गजाखौ बोरै बानायो बेखौ मिथिला जायखिजाया गजाखौ बिदिनो आथा बा मैदा बिदिनो बेखौ नानानै बानायनाय जायो आरो सिनि होनानै औ
जेनेबा आटाखो आं खोन्थानि आरोना बारा मिथिजोबा
ओ
जिरायबाय होनोमबा ना आटखौ नाग्रोनानै दखानिफोराथ' गोबां नाखायो बाङाइ बांलाखौ नाया माने गोबां नानानै दाब्ला खालामो माने दाब्ला खालामनानै माने मिथाइया जेरै सारे खना नङा होमबा सारे खना खालामो मा हायो माने हादोर सुरिजों ओ हानानै ओ लायै लायै खालामोलै गोलाव गोलाव
औ।
गोलाव गोलाव हानानै थुख्रा थुख्रा थुख्रा थुख्रा ओरै बानायनायजोबो माने
म
ओमफाय जनेमा माबा ओम सदा नङाबा माबा मिलायो आरोना सदाना ओ ए मा होनो
आ
मायबा मिलायो आरोना इयाव मा होनो
औ।
एक्सट्रा मोनसे गैया आरोना गोमो बायमोन गुरै जानायनि थाखाय ओमफ्राय। थावाव सावो मा थाव जेनेबा साराय गोदिर थाखायसनियाव थावाव होबाय मोजाङै। बाहाय मा सोमब्राव सोमब्राव गोसोम ससोम जालायलाय सावैसोरो।
औ औ औ।
बेनि उनाव जेनेबा बेथ' हजायाथ' गोदै जानोांबाय नङा होमबा?
गोदै जानो थाखायसो सिनिखौ दैयाव होननानै अल्था खालामनानै बेयाव माने पास मिनिट सय मिनिटसो सोमना दोननानै।
औ।
ओ सोमखांनायनि उनाव जेब्ला ए हाबो आरोना हाबगोनो बे मा? सिन आरो ना माने एफना जाबाय होनोमबाना? गोदै जाबाय नालाय मोजां जाबाय। प्रसेस इनो माने बानायनायनि आयदि जेनेबा आं बेखिनिखौनो मिथिगौ आरोना बिदि बानायो होननानै। फ्राय नोंथाङा मोननैसो खोन्था मेथाइया जेरै उम जलापि जलापि जलापि मोनजाबाय जानांगो ओमफ्राय जिला बेखौ बोरैबा ना खोन्थानो हांगोन नामा?
औ जिलापिखौ आङो ओरैनो एसे एसे मिथिगौ ओरैनो आजिला बेगबो ओरैनो थ' औ सावनायखौ नुयो थावाव सावनायखौ नुयो आरो बिदिनो ओ जिलापिनि बे आथा बा मैदा जायखिजाया बेखौ बेखौबो ना गलायना लायो दां बेखौबो गलायना लानानै बेखौ मोनसे जिस्रियाव सोना लानानै। थावाव गलायनायखौ नुनो मोनो आरो आंथ' बानायनायनि प्रसेसखौ। आं बारा मोजां मिथिला खिन्थु आङो आं मोनसे मिथिगौ। मम'खौ आं मिथिगौ आरो मम'खौ बोरै बानायो।
औ।
मम'खौ ओ नोंथाङाबोथ' औ आटाखौ औ आथा मैदाखौ ना? ओमफफ्राय बिदिनो सदा होनाय जायो गुरै जानो थाखाय मम'खौ आरो बि बिदिनो नानानै दोनग्रोयो आरो बिसोर एसे आधा घन्टा बा एक घन्टा बिदिनो नानानै दसे ओ जिरायनो थाखाय दोनबाय जेनेबा गुरै जानो थाखाय ओमफाय बिदिनो नाना दोननानै बे मम'आव जि मैगं होगोन बेखौ जोङो। कबि बा पियास बेखौ जोङो एवना लाग्रोनानै साइदआव ओ दोनबाय बेखौ सुना लाग्रोबाय सुना ला संख्रि होननानै लानानै बेखौ एवना लाग्रोबाय ओ थावजों। एवना लाखांनानै बे मम' नानायखौ जोङो ओ फारि फारि मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे डिजाइननि जोङो बेलेग बेलेग डिजाइननि म'म' खौ बानायनो हायो। ओ आरो बे ओ मम' मम'खौ जोङो ना नाना लाग्रोबाय एसे दाब्ला नाना लाग्रोनानैै मम'आव होग्रा होनो लागा मैगंखौ जोङो ओ मम'खौ जेब्ला बानायगोन बेवहाय जोङो सिङाव बे मैगंखौ होनानै जोङो बे मम'खौ फारि फारि बानायना ला जोबनानै ओ ओमफ्राय बेखौ जोङो स्टिम स्टिम होन ना जोङो जायखौ जेनेबा दै गुदुङाव फुदुंनानै जायो जे बेयाव जोङो सा दै गुदुंखौ सिङाव थाबाय सायाव जोङो मम'खौ दोनबाय। ओ ममखौ दोननानै ओमफ्राय बेखौ जोङो स्टिम खालामनानै बा बयल खालामनाय होनो। बेखौ जोङो बानायनानै जायो आरो बेखौ जों एवनानैबो जानो हायो। फ्राय होनो जायखौ औ औ औ
नोंथाङाथ' होनबा मम' बानायनानै जाफेरबाय नङा होमबा?
औ जाफेरबाय ओं औ
मम' ओ भेजबो थायो माने नन भेज
औ औ औ बेखौ जोङो बेदरजोंबो औ जाफेरबाय जाफेरनाया ओं
बे बेदर होबाथ' जोबोद गोथाव आनो जायो माथो ना?
औ औ औ बेयाव जों अमाजोंबो जानो हायो अमानिबो जानो हायो। आरो ओ उम माबानिबो जानो हायो। ओ दाउनिबो जानो हायो आरो बिदिनो बेलेग बेलेग बिदिनो जोङो मैगंनिल'बो जानो हायो आरो जोङो बेखौ
उम।
नोंथाङा जाफेरबाय नामा ओरैनो? स्ट्रिट फुड मोजां मोनोना नोंथाङा स्ट्रिट फुड
जाफेरबाय खिनथु आङो न'आव बानायना जाफेराखै माने दखानाव थांबा जायो आरो ना। आङो जाबाबो ओ माने ओरैनो जाया
औ
न'आव जायो
अ अ नोंथाङा बेदरनि जाफेरबाय। अमानि जाफेरबायना नोंथाङा?
ओ अमानिखौ जोंनियाव माने बारा मोननो थाङा ओ अमानि ओ बानायनो नायगिरा माने हा दखा फ्राय माने हाखाफोरखाय माने बानाया बानायनो नागिरा माने बेलेग
उम
औ माने बाहाय गोजानाव बा नायो आरो ना।
औ औ नोंथाङा ओरैनो स्ट्रिट फुड होन्दोंबा मा माखौ आं जाफेरबाय जाफेरनाया नोंथांनि ओरैनो पसन्द' जेनेबा फेभ्रेट स्ट्रिट फुड होनबा माखौ माखौ नोङो नोंथाङा मोजांसिन साबसिन मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हा‌
आं अ जिखिनि जानाय इखिनिखो खोनथानोसै जेनेबा
औ दे खोन्था
ओरैनोथ' मम' ओरैनो मम ओमफ्राय जेनेबा ओफ्राय पकरा
औ
चावमिन बेनिफ्राय रल ओखिनिखौनो जादों होनजायो दे ओमफ्राय जेरै
औ
मा होनो
साना भाजा जाब
औ साना भाजा साना भाजा ओ इनिफ्रायथ' मा होनो
औ
फोरना आंदा गेलायनो मोनसे खोनथा होदो
औ आंथ' बिदिनो मम' मम'आनोथ' आंनि बेस्टखा आरोना बे मम'खौ जाफेरबाय आरो बिदिनो चावमिन आलु सप ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि दङ आरो जायखिजाया आंनि फसथ' लागाफोरा बेफोर बेखौनो आं बांसिन मोजाङै जायो मोजाङै मोजां मोनो आरो जानो बहाबा थांबा बेरायनो थांबा जोङो बेखौनो जानाय जायो आरो
आरो जोंनियावबो जोंनि बेलेगाव अ दे दे होमबा जाथसिगोन दे होमबा नोंथां
औ औ टाइमावबो जाबायना दे औ दे गोजोन्थों दे